हेल' हेलौ उम मा खालामदों नों
दं नै उन्दुला बायनानै।
ए हारसिंना?
हारसिं।
उम गरमलै बिरादनो।
गरम
अखा हाना सान्दुं दुंनाय ना ओंखायनो गरम मोनदों बिराद नो दंफ
उम ए
बार जाफैदां नै एसे थान्दानो दंफां सायाव मानि बार नाङोना थान्दानो ओरै।
आंहा उन्दुलाबायनासो दं नै।
ए फांखा होना उन्दुदों ना?
औ
उन्दुनांगौबो
औ ओमफ्राय उम
आ
खबर सबर
खबर सबर मोजाङानो दङ। थिगानो दासान्दि गाज्रि नंथ'आ नोंनियालाय?
आनाबो बिदिनोसै। मोजां।
जानो ना?
उम
बारफोर खोलो खोलो बारला बायबानो जासै
उम
नंग दाबो ओंखाम जाथ'वाखैना ना जाखांबाय?
जाथवाखै ब्र।
ओ जाथ'आखै ना?
ओहो।
नोंहा जाखांबाय ना?
जाखांबाय आंङो औ।
औ मा ओंख्रै जाखो?
ओंख्रिया मासोमोन होत आलु जहल, ओमफ्राय दाउ बयलार, ओमफ्राय मैथा नाथुर बाथोनमोन आरो बेजोंनो जालाबायबाय।
औ
बेनो दस्रा ओंख्रैथ गैया बेजोंनो जाबाय आरो
औ जेरावबो थां-था-थां-थांङा? थांथवा
थांनायाथ' दासान्दि जेरावबो थांनाय जाथनाय नङा ओहो। दा एसे उसुबिदा जानानै दं नालाय माने गोजानाव थांनो थाखाय। बेनो गैया गोजानाव बाहेराव जेरावबो थांथनाय जानाय नङा दासान्दि। नआवनो दंलाबायथ'यो नै ओम नोंहालाय नोंबो जेराव थांनाय नङा ना?
आंबो थांथ'नाय जानाय नङा।
ओम
मानोना फैसा नि प्रब्लेम माबा फैसानि एसे उसुबिदा आरोखि ना।
औ औ बोथोराबो दहाय फुङाव गाज्रि जाना होबायना नै दासो मोजां जाबाय।
औ
नङाबालाय आराम जागौमोन। दहाय फुंआवबो बोथोरा मोजां जायोबा ओरै खामानियाव थांबा दिनै हाजिरा मोनसिगौमोनलाय ना फैसा मोनसिगौमोनलाय बेजों एसे आराम जासिगौमोन ओमफ्राय दाथ' बोथोरा फुङाव गारजि जाना होबायना नै दासो मोजां जाबाय।
औ ओ
बेनि थाखायनो नै दिनै सानसे बेखार जाबाय आरो दाथ' बोथोरा एसे गरमजों जाबजों ओरै दै बाज्रुमफोराव थांनानैसो दुगैलाबाहैनो एसे जालाबायहैनो लोंलाबायहैनो गोथाव गोथावनो गोसो जादों माथो औ ओरै बरजरा दैबाजुमफ्राव
मोजां जाथारगौमोन थांनो
आराम थान्दानोना? थान्दा थान्दा गुसु गुसुनो ज' नो दा बोथोराबो माथो दायोफोरनो अखाबो हानो हागौलायदां माथो?
हागोन बो जानो हागौलै बोरैबाबा
महरानो आलदा जादों बोथोरा माने औ औ।
ओम। खामानिबो दङ'मोन नै न'आवनो गैया माथो गरमनि थाहैनो मावनो बा माथो
मावनो बायोलै गरमबा
गरमनि थाखायनो गैया मावनो बायो माथो ओरैनो थालागासिनो दहाय दसे मावबाय गैया नै दा ओरैनो थाबाय
आंबो ओरैनो दंला बायो
दहाय आरो ओरै बेयावबो दस्रा थांनांबायना दसे हैइ मोनसे खामानि ओंखारब्रबग्रोनानै थांब्रबग्रोनांदों माने फैयाव फस आव पस्ट पस्ट अफिसाव माने बे बथार सफै मा होदोंमोन नालाय
अ।
भटार सौफैनाय खिन्थाहरनानै
औ।
ओरैनो मा खालामगासिनो दालाय नोङो?
ओरैनो दङ' उन्दुलाबायनानै दङ दा।
अ।
औ।
ओरैनो ओंखामथ' जाथ'वाखैना?
ओहो।
मा मा ओंख्रि संदों बेबा मोनथिथवा ना ओंख्रिफोरखौथ
आलु जुहुल
ए दे दे
कलेजफोरलाय गैथवा दासानदि कलेजफोर खुलिथवाखै नामा?
दङमोन थांनायानो जायाखै आं दा सान्दि।
ओरैनो आनजादफोरबोथ जाथयाखैना?
आनजादाथ जिस्नि थारिखआव जागोन ना मागोन होननाय खोनादां।
जिस्नि अक्टनिफ्राय जागोनना? होम
बे बे मासनि जिस्नि थारिगाव
औ एसे मोजाङै होदो लोगो जाहाथे मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हायो।
औ
उम है बारा खोलो खोलो फैदोंलै नै दासो
अ
मोजांनो नै आलिबो दाननांगौ दङलै खामानिया माथो दा बाराबा आलिखौसो होलाबायनांसिगोन दसे दानलाबायनांसिगोन र।
ओ
ओमफ्राय
बेरनो खबर सबर मोजाङैनो दंना दाथ थिगैनो दंना?
औ मोजाङै दं। औ
ए मोजां मोनलायदोंलै गोसोआ बार फैनानै। र आ बिफां सायायाव जिरायनानै। बोरैबा दोमै मै जायो माथो जोमैयालाय
दा बोरैबाबा अखाफोरसो जागोन नामाथाय
औ औ हानोबो हागौ गथ गैया बारा थिग गैया। बोथोरानो बोरैबा महरानो आलदा लादोंना।
ओम गरमानो बोरैबा आलदाखा।
ओम गरमा बोरैबा हबस्राव हबस्राव हाव हाव।
औ। जोबोद दोहो दोहो थार।
औ।
दैआबो जिस स्राय स्राय बहैदों नै जाम्फैजों
औ।
थान्दा थान्दा गुसु दैयावसो गोजोमनानै थाबाय थानो गोसो जाथाव
आरामनो ना? दैमाफोराव
दैमाफोराव खाथि खालायाव बिदि दै गैयानालाय रा
औ दैमा
खाथि खालायाव दै दंमालाय थान्दा गोजोमनानै थानो हा हाजो हागौमोन।
जेरै बै सरलफाराफोरनि बायदि
औ सरलफारा
उम
सरलफारानि दैमाफोरबायदि थानाय मोनब्ला ना?
बेफोरबायदि थानाय मोनबा गामिफ्राव जेनेबा खाथि खालाफ्राव
औ औ।
इमान आराम दुगैबाय थाजागौमोन आरोखिना गरम मोनबा मोनबा
दाथ' जोंना गोजानबो जाहैबाय थांनो बिराद गोजान जायोना जोंनाथ' नोगोद फैसानि गोनांथि जायो बाव थांनांगौबाथाय दा ओरै जोंनिफाय थांनांगौबा इसे फैसाया माने एसे बुरजायैनो गोनांथि जायो नालाय बेनो सानबानो था सानब्रबबानो थांनो हाया माने जोंना नङा होमबा
औ
से फैसा खौ रांखौ एसे जमा खालामनानैसो थांनांगौ जायो माने बुरजा नांगौ नालाय लामाया गोजान जायो नालाय जोंनिफ्रायथ नङा होमबा
औ औ
बिनि थाखायनो थांब्रबनो हाया आरोना जोङो सानबाबो
उम
थांनो लुगैबाबो।
औ
दे होनबा लोगो दोनथनोसै ना बिदिबा
औ दे लोगो।
दे।